औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
अ नोंथां आङो फ्रि दङ
अ नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां ओम आंजों सावरायनो हागोन दे
औ नोंथां दा दा जोंनि बर' हारियाव दा बर' जोंनि बर' बिमा आइजोफोरा बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना फिसिनायाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारि एबा जोंनि बर' बिमा आइजोफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि फिसिनायखौ नुबोबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ दा जों बिदिनो जोंनि बिमाफोरखौ जोङो दासिमहालागै बिमा बा आइजो माहारिफोरखौ दा दासिमहालागै बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो गोबां बोरमा बायदिसिना हांसो दाउ बायदि फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना दा बिदि दाउ अमा फिसिनानैनो एसे एसे रांनि अनसुंथाइ बायदिफोरखौ जोंनि जोंनि बर' बिमाफोरा गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो बिराद खस्थ' खालामनानै जोंनि जोंनि बर' बिमाफोरखौ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
जोङो ओ दाउ बा अमाफोरखौ दा जोङो गोरलैनिफ्रायनो गोबां जोथोन लाग्रोनांगोन गोबां जोथोन लानानै ओ बिदिनो दा न'नि दाउफोरखौ मोननायफोरखौबोथ' बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो दाउदैनिफ्राय लानानै फिसा जानायनिफ्राय लानानै देरजासिम गोबांथ' खस्थ' खालामखांनायनि उनावसो जों दा फेदेरनानै गेदेर महर होनो हायोना दाउखौ
औ नोंथां
दा बिदिनो जों दा दाउसा फिसा बायदिफोरखौ फिसिनो बा गोरलैनिफ्रायनो फेदेरनो थाखाय दा जोंनो दाउफोरखौ फिसियोब्ला दा जोङो एंखुर बायदिसिना होनानै जोङो बेखौ दाउखौ गेदेरसिम लाङो आरो फोथांनानै बिदिनो नुनो मोनो बर' बिमाफोरखौ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो दाउफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो फारसेथिं अमा बायदिसिना अमा बायदिसिना फिसिनायफोराबो दा अमा फिसा बायदिफोरखौ जोङो बर' बिमाफोरा बिदिनो हाथाय बायदिसिनाफोरनिफ्राय लाबोयो हाथाइ बायदिसिनाफोरनिफ्राय लाबोनानै फियो आरो सोरबाबा न'फोराव था खानाय बायदिफोरखौनो फिसियो आरो दा जोङो अमाखौ अमायानो दा ओ फिसिनो थाखाय गुन्दै बा बायदिसिना बिदिनो भिटामिन बा बिदिनो साफ फल बायदिसिना दाना बायदिनो गोनां जायो आरोना। अमा फिसिनो थाखाय दा अमाया थाब देरनोब्ला जोंनो बिदिनो जों दा थास' बायदिसिनाफोर रुनानै होनानै अमाफोरखौ फेदेरनायखौ नुनो मोनो दा अमानिफ्रायबो जोङो अमा फिसिनानैबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो अमा फिनानैबो दा बिदिनो गावबा गाव गाव आथिङाव गसंथानो हायो गोबां गावनि नांनाय बुस्थुफोरखौ सुफुंनो हायो अमा बायदिसिना फिसिनानैबो दा जों दाउनि बेलायावबो बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो दाउफोरनि थाखायबो दाना बायदिसिनानि गोनां जायो दाउ फो फिसिनायावबो अमा फिसिनायावबो दाथ' आजिखालिनि जुगावथ' ओ गोदोनि गोदोनि दिनावथ' बिदिनो दाउ अमाफोरखौ न' न' बा बिदिनो एसे एसे बिबांनिल' फिसिनाय नुनो मोनोमोन बाद ना थाइ दानि जुगावथ' गोबां दाउ अमा बोरमा बिदिफोरनिथ' फारामसो बानायनाय नुसै ना फारामसो। गेदेर गेदेर फारामसो बानायनाय नुनो मोनो। दा बिदिनो अमाफोरनि थाखायबो गोबां गिदिर गिदिर फाराम बानायसै आरो ना। बिदिनो फाराम बानायनानै बिजनेस बायदिसो बिजनेस बायदिसो खालामो दा बेफोरबो अमा फिनायाबो मोनसे ओ जोंनि बिजनेस बायदियानो। बिदिनो अमा फिसिनानैबो। गोबां गावनि ओ बिदिनो जिउआव जि मावनो थांखिजों बेफोरखौ जाफुंसार जानो हायो बिदि बायदिसिना अमा दाउ फिसिनानै बिदिनो गोबां अमा लाखिनाय जायो दाथ' गोदान मुगानि गोदान जुगजों गोबां अमायाबो गोबां रोखोमनि थायोना बिदिनो। बा देसि बा बिदिनो बायदिसिना थायो अमायाबो गोबां रोखोमनि बिदिनो। अमाफोरखौबो फिसियो दाउफोराबो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिसिनाय नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलखै दा नोंस थांमोननि ओनसोलखैजाय बेफोरबायदि दि अमा दाउ फिसिनाय फाराम बानायनानै बिदि फाराम गिदिर गिदिर फाराम बानायनानै दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै गोबां रां आरजिनाय बा गोदोनि बर' बिमाफोरखौ दाउ अमा फिसिनानै गाव गावनि मा नांनायफोरखौ सुफुंनाय न'खर न'खरफोरखौ सालायनाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जायो ना जाया नोंथांमोननि ओनसो
अ नोंथां जोंनियावथ' दाउ अमा फिसिनाय होनब्ला ओ दाउ अमाखौथ' जोंनि दोरोङारि बर' आइजोफोराहाय फिसिखायो। लाखायो बयनिबो ओ बर'नि न'ख खर सुबुंफोरनियाव नुनो मोनो माने गोदो गोदोनि आबै आबौमोना बुंनाय बादिब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंना दाउ अमाखौ ओ जोंनि बर' नखर न'खरफोरावल' नुयोमोन ओमफ्राय दानिया गुबुन हारिनि ओ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो दाना अमा दाउ अमाफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय दाउ अमा फिसिनाय होनबा नोंथां जोंना गोरलैयावथ' जोङो दाउ अमाखौ ओरैनो मोना नालाय नों थां जोंना मा खालामो बाजारनिफ्राय जोङो दाउदै बा ओ फिसा फिसा दाउ ओंखारनायफोरखौ बायना लाबो बा हांसो फिसिनाय बेफोरथ' जोंनि बर' न'खराव जोंनि दोरोङारि न'खरफोराव थाखायो। मा होनोब्ला नोंथां जोंना ओम बे दाउ अमा फिसिनाया अमाखौ जोङो ओ फिसानि फाय बायना लाबो बा गुबुन न'खरनिफ्राय बायना लाबो बा बाजारनिफ्राय बायना लाबो। माने जों मोनथिजानाय न'खरनिफ्राय बायना लाब बामो एसे मोजां सिन जायो आरो नोंथां माने अमाफोरा एसे ओ मोज जाङै फैयो। मानो होनब्ला बाजार निफाय फैब्लाबो लाब्लाबो मोज जाङानो फैयो। ओ मानो होनब्ला जोङो मो जों गाव गावनि न'खरावनो बा गामियाव ओ फि-फिसिनाय थाबाथाय जोङो बेनिफ्राय लाना फैयो लाना फैनानै गोरलैनिफ्राय जोङो‌ ओ मा खामो अमायाथ' जोंना ओ गोरलैथारनिफाय थ' लाबजाया नालाय बिमानि गाइखेरखौ गारद्राया नालाय जोंना मा खालामो मास मोनब्रै मोनब्रै बा मोनथामनि उनाव खायसे खायसे अमाफोरा मोनथामनि मोनथामावबो फानजायो। ओमफाय खायसे खायसे अमाफोरा मोनब्रै मोन बा बिदि लायो। मानो होनब्ला जोंना आदार होनायनि लोगोआवसो जायो। बिदिनो भिटामिन होनायनि लो गौ जायो नोंथां। ओमफाय बिदिनो मा खालामो नोंथां जोंनि ओ न'खरफोर जोंनि बर'नि न'खरफोरा मा खालामो बिदिनो अमा, दाउ फिसिनो गोनांबाथ' जों एसेबाबोथ' ओ भिटामिन बेफोरबायदि ओ एसे थाबनो देरनायनि ओ माबाखौथ' नायगिरखा नां गोन नालाय ओ मा खालामो जोंना भि टामिन होयो। माने अमाया फिसा जाखां खांनायनि उनाव मा जायो नोंथां जोंना रानख्रबलांनो हमो। फिसा गाइखेर बोनाय ओ गाइखेर जानायजों जोंना ओ मा होनो ओ उम माबाया ओ बिमाया रांख्रबलां ओंखार हमो आदार आदार होब्ला बो बियो रानख्रबलाङो। मानो होनोब्ला बे आ बिमानि गाइखेरखौ फिसाया बोथाबनानै जाबाय थानायनि जाहोनाव बिदि जालाङो। बेनिखायनो जोङो बै अमानो मा खालामो नोंथां। जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै भिटामिन होफैयो। भिटामिनखौ जाबाथाय अमानि मोदोमाबो बारायबोयो माने फुंबोयो एसे मोजां जायो। फिसाफोराबो एसे ओ फु फुंनानै ओ थाबनो फानजानाय जायो आरो जोंना थाबनो राङा जिनो हायो। गोख्रैनो जोंना रां आरजिना हायो। नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जों बै अमाखौ बायना लाबानैहाय जोङो फेदेरनो गोनांब्ला मा खालामो उन्दैनिफ्रायनो फेदेरनो गोनांब्ला जोंना ओ बेखौ जोंना माबा खालामनो गोनांबाथ' नोंथां फार्म खालामनो गोनांबाथ' जोंना मा होनो बेखौ उन्दैनिफ्राय ओ फिसिनानै जोङो उन्दैयाव फिसिनो थाखाय जोंना गुन्दै अफ्रिनि माने ओ गोनांथि जायो। अफ्रिया जोंना बर' न'खरावसो सो बांसिन थायो दे नोंथां। ओं बेनिखायनो जोंना सेरेब खावो नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय अफ्रि मोनो आंनि न'खरावबो दङ बेफोरबायदि अफ्रिनिफ्राय लानानै जेनेबा बिदिनो उम गुन्दैफोराथ' न'आवनो ओंखारो बिदि बिदिनो खेथि खालामनाय माइ गायनाय जेनेबा आबाद मावनाय। बेफोरनि लोगोआवसो जायो नालाय ओमफ्राय न'आवनो मोनो गुन्दैखौ। खौबो बात न' मोनाब्लाथाय जोङो बाजारनिफ्राय लायनो थांब्लाथाय जों मा मोनो सालानि उन्दै मोनबोयो।
औ
बिदिनो गुन्दै मोनबोनायनि जाउनाव जोंना मालाबा समाव अमाफोरा ओ बेरामबो जानो हागौ बिनिखायनो जों मा खालामनांगौ आंनि बादिब्ला नोंथां दानि ओ दानि दिनावहाय जोंना मा खालामनांगौ न'आवनो आबाद आबाद मावनानैहाय माइ गायनानै ओ माइखौ ओ जमा दोनथुमनानैहाय जोंना मा खालामनांगौ गुन्दै दिहुननांगौ। गुन्दै दिहुननानै जों अमा फिसिनायनो अमानो जाहोनांगौ। उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ जोंनि न'निनो ओ न'निनो ओ गुन्दै बेफोरखौ जाहोबोबाथाय जोंना मा जायो अमाया मोजां जाबोयो नोंथां। बिनिखायनो नोंथांजोंना मा खालामो अमा अमानो जों सम सम होनांगौबो जायो ओ भायरास सा बायेरा गुन्दैफोरखौबो होनांगौ जायो बा माबाना ओ न'निबो होनांगौ जायो समाव अफ्रि मोना माइरंखौ रुना होनांगौ जायो जोबोर खस्थ' जायो जोंनि ओ बिमा माहारिफोरा जोबोर खस्थ'यैनो खालामो खस्थ'यैनो जिउ फुंनानै दङ दाउ अमा फिसिनानैहाय हांसो लानो गोनांबाबो मा जायो नोंथां गुबुननि न'खराव थाङो थांबाथाय गुबुना रायहरो बिदिनो मफ्राय जोंना मा खालामनांगौ नोंथां उम। फुख्रि थायोथ' हांसोआथ' फुख्रियावसो बांसिन थायो नालाय नोंथां फख्रि जोंना ओ बेरा खालामनानै बेखौ फिसिनांगौ जायो। बा बायेराव बो गलार खालामनानैहाय जोङो फिनो हायो। फिसिनो हायोबा नोंथां मा खालामो जोंना ओ बेखौ फख्रियाव दोनब्ला मोजांसिन जायो फख्रियाव दुगैनानै मालाय ओ बि बिदिनो थागोन आरो बिदिनो थायो फुख्रियाव दुगैनानै ओमफ्राय हांसोनियाथ' बारा खस्थ' नङा गुन्दै अफ्रि होबाबो जायो। गुन्दैजों दैजों लगायना होब ब्लाबो जायो हांस बांद्राय खस्थ' नङा बिदिनो अमायाव बांसिन बांसिन खस्थ'खौ मोनो आरो। ओ हांसोआव बांसिन ओ माने अमायाव बांसिन खस्थ'खौ मोनब्लाबो रांखौ माने ओ बेयाव बांसिन मोननाय जायो आरो जोङो मा खालामो स्नि दान बा दाइन दान गु दाननि उनाव जोङो अमाखौ फानजानाय जायो गिदिर जायो।
औ औ।
बिनिफ्राय जोङो ओ फाननानै रां मोनो रां मोनब्ला बेजों आरो अमा बायनानै जोङो फिसिनो हायो। बिदिनो जों माख खालामो नोंथां बिदिनो ओ रांखौ मोननो हायो आरो। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ
औ नोंथां दे दिनैनि आयदाखौ बेखिनियानो फोजोबनोसै औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।